हेलौ' नोंथां
औ नोंथाङा खोनादोंना आंनिखौ? औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
दं दे।
औ बिदिब्ला आं आङो नोंथांजों ओ सोलोंथाइ आयदानि सायाव एसे सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथांजों सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां ओ दा ओ समाव सोलिबाय थानाय सोलोंथाइ जा बि गियानजों जौगानाय सोलोंथाइ आरो बेनि बागै आरो जा गोदो सोलोंथाइ मोनोमोन बेनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना।
औ नोंथां। दा सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोंना बिजाबजों मोननाय सोलोंथाइ आरो बेनि अनगायैबो मोननाय सोलोंथाइ जोङो मोननै फागोआव बाहागायनो हायो नङा होमबा। दा गोदोनि समखौ लानानै बुंनो थाङोब्ला दा गोदोनि समाव सोलोंथाइा जोबोद माने एसेबां दानि समाव जेरैबायदिहाय जौगाबोनाय एबा दावगाबोनाय एबा सोलोंथाइ गै गैयाबा जेबो गैया होननानैनो बुंजागोन‌। नाथाय गोदोनि समाव बेफोरबायदि नङामोन सोलोंथाइ लानाया गासैनिबो थाखाय एसेबां गोरलै नङा मोन एबा गोदोनि समाव बेफोरबायदि सुबिदाबो गैयामोन गोदोनि समायाव सोलोंथाइ लानो थाखाय गै गोजान गोजान जायगायाव थांनो गोनां जादों। दोंमोन थाबायनानै बे दखरनिम ओमफ्राय बै दखरसिम। लोगोसेनो फरायनायनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला एसेबांखिनि सुबिदाबो गैयामोन गो दोनिसमाव लोगोसेनो ओ फरायनायखौ एसेबां माने गोनांथिथार होननानै सानाखैमोन आरो बिनि अनगायैसो बिथांमोना माने सोलोंथाइ बिजाबबो मोननाय सोलोंथाइनि अनगायै बिथांमोना बांसिन आबाद मावनाय आव लोगोसेनो मिथिंगानिफ्राय नागिरना जानाय एबा बुथुमनाय बेफोरावसो बांसिन गोसो होदोंमोन आरो आबाद मावनायनि सायाव लोगोसेनो दानि समाव बिगियान बिगियाननि आदब खाय बायदिसिनख गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ जोङो ओ गियान लोगोसे आरो सोलोंथाइ लानायनि माने खाबु मोननो थाङो आरो दा जायगा लानानै जायगा दा सोलोंथायाइ लानो थाखाय बायदिसिना गुब गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंखारो दा बिगियाननि आदब खायदाजोंनो दा जोंनिया मबाइल जों फरायनायजों लोगोसे इलेकट्रनिक इन्टारनेट माने बेफोरबायदिनो कम्पिटार समम्पिटार बायदिसिनाजोंनो फरायनाय एबा आनजाद होनाय बेफोरखौबो नुनो थाङो आरो बिजाबाव मोननाय गियाननि अनगायैबो जोंना गुबुन गुबुन गियान जेरैबायदिहाय गावबा गाव आखाइनि खामानि जेरैबायदिहाय गाव माने मिथिनाय एबा रोंनायाबो मोनसे गावबा गावनि सोलोंथाइ नङा ओमबा दा सोलोंथाइ होनोब्ला दा इं फिसाफोरनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला दानि समाव जोबोद जौगाबोनायखौ नुनो मोन्दों दा नायनो थाङोब्ला अख्रांजों अख्रांजों बिरनाय एर'प्लेन एबा दै जाहाजों माने थांनाय। जाहाजफोरजोंबो बेफोरखौबो सोलायनायखौबो मोनसे जोंनि माने सोलोंथाइ आरो बेफोरखौबो दानि समाव माने हिनजाव माहारिखौ सोलायनाय एबा खामानियावबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन मान दानि समाव हिनजाव एबा हौवाजों जेबो फारागथि गैया सोलोंथाइ लानायाव एबा बेफोरबायदि माने जौगानायाव आरो बिदिनो। दा बिजाबनि अनगायैबो दा बेफोरखौनो बुंनांगोन लोगोसेनो बिजाबनि गियान लानोबो जोंनिया गोद गोनांथिथार होमबासो जोङो इयुन जोलै एबा जोङो गोदान गोदान बाथ्राखौ मिथिनो हायो लोगोसे बिगियाननि आदब खायदा जों गेदोर गिदोर गावखौनो जौगाहोनो हायो दावगाहोनो हायो नङा ओमबा? नाथाय गासैयाबो सामान सुबिदा थायोनि थाख खाय जोङो गासैखौबो मोजाङै समानो खुबिदा मोना नङा ओमबा? बिनि थाखायनो खायफाया गामियारि ओनसोलफोराव बांसिन गामियारिनि ओनसोलफोरनि मानसिफोरानो एबा सुबुंफोरानो गासै खामानि एबा फनायनि बेलायावनो खायफा ख' सुबिदा मोना बि गिदिर गिदिर जायगा एबा गिदिर गिदिर माने बेफोरबायदि बि खाबुखौ जोबोद खम मोननायखौ नुनो मोनो आरो थेवब्लाबो बेफोर खाबुखौ मोनाखै होननानैब्लाबो जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि जायगाफोराव बेफोरबायदि आख आखाइ हरथ्रुमनानै जना थानायखौ जों नुनो मोनो आरो गावबा गाव गियान बिजाबनि अनगायैबो जेरैबायदिहाय दानाय लुनाय लोगोसेनो आरो गुबुन गुबुन आयदानि माने मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो माने बिथांमोनाबो राङारि ह मा आंखाल जानायखौ सुफुंनो हादों लोगोसे गावखौनो बेफोरजों लोब्बा लाखिनानै माने दावबायलांनायखौ एबा जौगानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। लोगोसे ना दा सोलों थाय होनोब्लाथ' जोंना गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो दोंबयो नाथाय बिगियाननि आदब खायदा जों दानि समाव जोबोद माने बुंनानै फोजोबनो हाया जायगा लाना जायगा गुबुन गुबुन जोबोद जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों दा लासै लासै जोंनि गामियारि ओनसोलफोराबो जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों लोगोसे आरो माने फरायनाय एबा बायदिसिना गुबुन गुबुन माने जोबोद जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथाङ दा नों आबो इसे फोरमायनो हागोन नामा जे सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव जोङो माबोरै राहा मोन एबा मोज मोजां राहा मोनो लोगोसे आरो जोङो माने दावबायनो हायो आरो
औ नोंथां ओ औ नोंथाङा जेरै फोरमायदों बेबायदिनो सोलोंथाइखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया आरो जोङो बेखौ जोङो फरायनानै बा लिरनानैबो जोङो बेखौ फोजोबनो हाया आरो जोङो सोलोंथाइ बुङोब्ला थ नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों बेबायदिनो सोलोंथाइखौ जोङो मोननै बाहागोआव मोननो हायो आरो मोनसेया जाहैबाय बिजाबनि फ्राय मोननाय सोलोंथाइ आरो मोनसेया जाहैबाय जोङो जा समाज निफ्राय मोननाय बा गाव आरजिनानै लानाय सोलोंथाइ आरो जोङो जा बिजाबनिफ्राय मोननाय सोलोंथाइ बेनि गेजेरजों जोङो खायसे मिथियै बाथ्रा। बा समनि जा जोङो जााय। थानाय माबाफोर आयेननि बेरेखा मावनायफोरखौ जोङो बेनि सायाव जोङो खुगा थिखांनानै। दा नङैखौ जोङो बेनि फारसे बुंनो हायो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो। बिजाबनि सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गाव। जा मोननांगौ मोनथाय दङ बेफोरनि सायावबो जोङो मिथिनानै मोनो आरो। जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय दानि समाव बिगियाननि गेजेराव। गेजेरजों जोङो गोबां जौगानायखौ नुदों जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला जोङो। जोङो मबाइल फन दिहुनना होनायनि गेजेरजों जोङो खायसे गोदो मोनै खाबुफोरखौबो दा समाव मोननायखौ नुदों आरो नों। खाबु बुंङोब्ला। जोङो जेरैबायदि गोदो ओ सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो गोजान जायगायाव थ थांनांगौ जायोमोन दा जोङो गोजान जायगायाव थाङालासिनो जोङो मबाइल फननि गेजेरजोंबो जोङो सोलोंथाइ लानो हायो आरो। बेवहायनो जोङो मिथियै बाथ्राफोरखौबो जोङो मिथिनो हायो बा अबेबा जायगाफोराव जोङो माब हाफोर ज्राब्रबथाय जादोंब्लाबो जोङो बेनिफायनो मिथिनो हायो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो ओ कम्पिउटार बायदिनि गेजेरजोंनो जोङो खायसे ओ मा होनो बेखौ ओ एगजामफोर जानायखौबो जोङो नुदों आरो नोंथां जोङो बेनि अनग गायैबो ओ गोजौ सोलोंथायाइ लानो थाखाय जोङो दानि समाव गोबां सुबिदा होनायखौ नुदों आरो। जोङो जेरैबायदि ओ गोदोयो आइजोफोर खौ जोङो सोलोंथायाइ लानो होआमोन नाथाय दानि समाव जोङो बयबो सोलोंथाइ लानायनि मोननायनि थाखाय जोङो आइजोफोरखौबो समानै हौवाफोरजोंनो सोलोंथाइ लानायखौ नुदों आरो। बेनि अनगायैबो जोङो सोलों थाय लानायाव जोंनि ओनसोलफोराव जोङो खायसे सरकारि ओ फरायसालिनि अनग गायैबो जोङो जा आजिरा मोननाय ओ फोरोंगिरि बिसोरखौबो जोङो खायसे फरायसालिफोर गायसंनानै बिसोरखौ जोङो सोलों थाय होनायखौबो नुदों आरो गावसोरनि समखौ ओरैनो गारालासे बिसोरो ओ गुबुननि फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनायखौ जोङो नुबोदों आरो आरो जोङो ओ बिजाबनि अनगायैबो बाहेरा सोलोंथाइ बुङोब्ला जोङो जेरैबायदि गाव आरजिनानै लानाय बा गाव नुनानै सोलोंनाय ओ सोलोंथाइखौबो बुंनांगोन जेरैबायदि समाजाव जोङो हारिमुनि गेजेरजोंबो सोलोंथाइ मोननो हायो आरो समाजाव सोलिबाय थानाय जा थासा सारि बेनिफ्रायबो जोङो बायदिसिना गियानखौबो मोननो हायो आरो। ओ बेनि अनगायैबो नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायनाय ओ गाव जेरै आखाइजों लुनो हा हानाय बा दानो हानाय बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो खायसे ओ गियान बा सोलोंथाइफोरखौ मोननो हायो आरो नोंथां।
औ।
औ नोंथाङा एसे सोलोंथाइनि बागै फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां दा सोलोंथाइनि बागै होनोब्ला जोंना दा जोबोद बोद जौगानायखौ नुनो मोनो दा नोंथाङाबो जोबोद मोजाङैनो फोरमायबाय दा जोङो ओ सोलोंथाइखौ गुबुन गुबुन आयदाजों मोननायनि गेजेरावबो आरो मोनबयो जेरैबायदिहाय जोङो आबाद मावनायावबो जोङो मोननैसो सोलोंथाइ मोनो नङा होमबा आबाद मावनायावबो जों गुबुन गुबुन आयदाजों एबा आबादारिफोरजों एबा सोरकारा बायदिसिना सुबिदा होनायनि गेजेरजोंबो बिथांमोना जोबोद सोलों थाइ हायो आरो गुबुन गुबुन आयदायाव गुबुन गुबुनै सोलोंथाइ होयो जेरै आबाद मावनायावनो बिथांमोनहा बेफोरबायदि सोलोंथाइ होयो एबा गुबुन दा नाय लुनायनि बेलावबो बुंनो थाङोब्ला दानाय लुनायनि बेलावबो सोलोंथाय होयो बेफोरबायदि दानि समाव जेनबा बि गियाननि आदब खायदाजों ओ सोलोंथाइ होयो लोगोसे खाबु होयो लोगोसे मावनाय दांनायनि राहाखौबो बिथांमोना देखायनानै होयो आरो। गुबुन गुबुन ओरैनो थायाबालासिनो गुबुन गुबुन मावनायखौ लोगोसे आ बादावबो गुबुन गुबुन जेनेबा बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो लोगोसे दानाय लोंनाय लुनायनि बेलायावबो जेरैबायदिहाय गोदोनि समाव आखायजोंनो दायोमोन बा सालकन्टानि हिसाब बायदिसिना याव दायोमोन नाथाय गोदोनि एबा दानि समाव जेनेबा सानसेयावनो जोबोद बुरजााहि दहननो हायो मेसिनारि बायदिसिना एबा बिथां जौगानानै दहननाय एबा बिथांमोना सोलोंथाइ होयो आरो माबोरै आ दहन्ला सेबा मा मोनगोन एबा माबोरै माने फोरोङो आरो बिथाङा सोलोंथाइ होयो बेफोरबायदिनो जोङो बिजाबनि अनगायैबो बेफोरबायदि गुबुन गुबुन राहाजों जोङो ओ सोलोंथाइ लानो हायो सोलोंथाइ लानानैनो जों जोंनि जिउखौ बिजाबजों मोनाब्लाबो जों गुबुन आयदाजों माने सोलोंथाइखौ मोननो थाङो आरो नोंथां बिदिनो सोलोंथाइनि फारसे बुङोब्ला जोंना बेफोरबायदिनो जोबनो गैया आरो नोंथां ।
औ नोंथां नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय ओ नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां । दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औआंबो नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो नोंथांखौ आरो उनाव लोगो मोनफिनथों दिनैनि आयदाखौ बेखिनिययाव दोनथ'नोसै गोजोनथों नोंथां । गोजोन्थों ।